हेलौ
औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
अ आङो बिद बिदिनो जिरायनाय दङ नोंथां।
औ ओमफ्राय आङो औ आं बोर नै बिदिनो जिरायनानै दङ। ओ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि साय-सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो। औ नोंथाङा ओ सम दङ नामा दसे सम? औ औ बिदिब्लालाय ओ जोङो ओ बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनाय बा बेफोर आगर बेफोरनि सोमोन्दै राव-राय्लायनोसै नामा? औ औ। आं बिदिब्ला आं एसे जागायना होनसै नामा
औ नोंथां।
ओ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ जोङो ओ मोनसे हारिनि सिनायथियानो जाबाय ओ गान्नाय जोमनाय नंङा होनब्ला? औ ओ बे गाननाय जोमनायनि ओ बेनि सायावनो नायनानै जोङो ओ मोनसे हारिखौ सिनायनो हायो आरो। नङा होमब्ला ओ जेरैबायदि जोङो ओ दखना गानोब्ला जोङो सिनायनो हाखायो जे बेयो बर' थिग बादिनो ओ जिखुनु ओ बा मेखला सादर बिदि ओ बिहु फालि बि दि लानायखौ नुय हो ओ जों सिनायनो हायो जे ओ बियो एसामिस सुबुं नङा होमब्ला औ बर' फोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ ओ जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौ बाथ्राखौबो जोङो बुंफानांगोन नङा होमब्ला औ औ मानोना ओ बिथांमोनानो ओ गासैखौबो ओ दानि दानि बर आइजोफोरनो बा बर'हारिनो बिथांमोनानो ओ गोदोनिफ्रायनो माने सोलोंबोदों आरो माने फोरोंबोदों।
औ।
ओ बिथांमोना ओ मिथिंगानि मोननाय ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो ओ बिथांमोना ओ नां गौजानाय मुवाफोरखौ लानानै ओ गावनो बा खुन्दुंफोरखौबो ओ गावनो दिहुननानै ओमफ्राय बेयाव फोननो थाखाय गाब बेफोरखौबो ओ बेयाव फोननो थाखाय ओ बिफां लाइफां ओ बायदिसिना बेफोरनि फ्राय दिहुनन्नानै लायोमोन आरो औ थिग बेबायदिनो बिथांमोना मिथियोमोन जे ओ बबे गाबखौ बबे बबे बिलाइखौ खौबोद बेजों दाजाबनानै देग्लेयोब्लाथाय ओ मा गाब जायो बिथांमोना बेनि एक्सपार्टमोन आरो औ नंगौना नोंथां औ औ थिग बेदिनो बिथांमोना गावनि गोसो बायदियै ओ गोज जा बा गोमो बेफोरबायदि गाबफोरखौ गावनि फसायनाय बाददि दानानै लायोमोन आरो औ नंगौना नोंथां औ। अ बेफोरनि सोमोन्दै नों नोंथाङा ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानोना नोंथां आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफोरो गावबाव बर' आइजोफोरा जोबोर दानाय लुनायाव बिदिनो आखा फाखा खा ओ गावनो दानानै गावनो बिदि गानो बिदिनो दानानै फाननानै नखरखौबो बिदिनो फोजौलांबोदों आगोलनिफ्रायनो दासिमबो दङ गारनो हायै एंगार हनो हायो बियो
औ।
बरफ ओ हिन्जाव। आइजोफोरनियाथ दखना थाखाय दखना फारसा बिदिनो गावबा गाव दाना लायो ओ बिदिनो ओ दानानै जोबोर ओ नखरफोरखौ जौगालांहोनो हायो फालांगि खालामनो हायो। दानि जुगावथ जोबोर दारिमिन गिदेर गिदेर जौगाखांबोगासिनो बरफोराबो
औ
मोजाङैनो सलिलांगासिनो।
औ
आगोल बिदिनो ओ आइजो फोरा बि दाउबिर। लांनाय सिखिरि बिबाराव बानाय बिदिफोरखौनो नायनानै एरखांनो जोबोर आखा फाखा गोरोंमोन
औ औ
बेन्दों बिदिनो हाजो हालाफोरनिफ्राय बेन्दों बेनला ओ बिदिनो ओ बिबारारि बिलाइफोरखौ बिदिनो देग्लिनानै ओ रं सेबखाङोमोन।
औ।
दानि जुगावबो ओ बिदिनो जोबोर सोलिगासिनो आरो ओ नआव दानाया खम सोलिनाय नुनो मोनो। गोदोनि बायदि मोजांसिन अरिजिनसिन सिफोरखौ मोननो थांला। हाथाय बाजारावबो गासै। दुुब्लिकेटखौसो बांसिन नुनो मोनो
औ।
गामि ओनसोलाव होनबाबो सहर ओनसोलनिसाय ओम सहर ओनसोलफोरावथ बिदि दानाय जाया गामिफोरावनो बांसिन दानाय जायो बर' गामिफोराव नुनो मोनो। बर'ल नङा एसामिसफोराबो आइजोफोरा गामियारि ओनसोलाव गासैबो बिदिनो दानाय लुनायाव रोंखा राखा नोंथांमोननि ओ जागायावबो बिदिनो दानाय लुनाय दं नामा नोंथां लाहानावबो दङ नामा बिदि फोरमायनो हागोन ना।
औ दङ जोंनि गामियावबो दङ अ बेबायदिनो जोंनि गामियावबो गासैबोथ नङा नखर नखरथ नङा सानैसोआ माने ओ सानैसो आइजोफोरा दायो आरो ओमफ्राय ओ जोंहा बिमायाबो दायो
औ ओ थिग बादिनो ओ जोंनि गामियाव माने बे ओ ओ मा होननानै बुङो बेखौ ओ उइभिं
औ औ
औ औ उइभिं बेबायदिनो उइबिं मोनसे दङ आरो। ओ एनजिअ फोरा बानायनाय औ औ बे एनजअ आ जाबाय भारत सरकारनि आडार आवो थानाय औ औ ओ ओ बिसोरो माने मोनसे एनजिअ खुलिनो हादों आर ना ओ जिखुनु नोंङो दखना दानो हायो बा ओ बिहु फालिबो दानो हायो। ओमफ्राय ओ गामसाबो दानो हायो औ ओ बेफोरखौ दानो हायो आरो औ ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ ओ नायनो थाङोब्ला जोङो ओ सोरखारा जे ओ माने अरिजिन आरो ना नोंथाङा दहायसो बुंबायना दुुब्लिकेट औ औ बे बेफोर माने अरिजिन दानायखौ माने ओ एसे गोसो होदों आरो जेनेबा जायगा जायगा एनजअ खुलिनानै नङा होमब्ला बेफोरावथ' अरिजिनेल दानाय जायो नालाय
औ
नङाब्लाथ कम्पानिफ्रा मेसिनजोंनो दुप्लिकेट बानायजोबो नालाय औ बेनिखायनो ओ भारत सरकारा बेफोर एनजिअ फोरफोरखौ दानानै अरिजि नेल ओ दानाय लुनायफोरखौ कालेक्ट खालामदों आर ना ओ बिसोरनो एन जिअ नि मानसिफ्रानो माने बेफोर दानायफोरखौ लांखायो आरोना बायनानै ‌।
औ
औ औ थिगबायदिनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बिदि माबाफोर एनजअ बा बिदि दानाय लुनाया माबायदि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
ओ जोंनि बे ओनसोल खिनियाथ' दि गैया। दानाय लुनाय इनिया नुनो मोनाखै नोंथां।
औ।
बिदि ओ गामिफोराबो जोबोर दंसै। जोबोरानो दायो। आइजोफोरा
औ।
दानाय लुनायफोरखौ ओ बिदिनो आगरफोरखौबो जोबोद आखा फाखा। दानाय लुनाय। आगर बुङोबा बिदिनो ओ बोग्रि बिबार दिंखिया बिलाइ फारेव मेगन। ओ बिदि बायदिसिना आगर एरनाव
औ हाजो आगर नामा नोंथां औ
बायदि बायदि जोबोर आ खर दङ फारै मैगन।
औ। ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ बेफोर आगरफोरखौ ओ मेगनजों नुबाय नामा ओ आंनि ओ मिथिनायावथ' माने गोदोनि बर'नि आगरफोरा गुबै आगरफोरा माने ओ गोमालांजोबनो हमबाय आरो।
अ नंगौ नोंथां।
थाङा ओ बेफोरखौ ओ गावनि मेगन जोंनो नुबाय नामा? बा गोदनि आबहावा
नुदों नोंथां। ओ जोबोर खम जाबाय गोमालांनो हमबाय।
औ।
माने दानि ओ आयजोबाबो बिदि सुबुं फोराबो समनि जोबोर आंखालबो जालांनो हमबाय। बिदिनो बर'नि जोबोर ओ मुवा बेसादबाबो बिदिनो गाननाय जोमनाय बिदिनो आगर बिदिनो गासै बेसादोनाव ओ एसे एसे सोलायलांनो हमदों।
औ।
गुबुन गुबुनफोर बायदि हारि बायदि जानो नागिरो। ओ आइजोफोरा। साफा साफा।
औ माने गुबुन ज
औ गुबुननि जा गाननाय जोमनायखौ औ बजबना लानो नागिरो ओ सहर ओनसोलफोराव बांसिन नुनो मोनो दखना बर'नि ट्रेडिसनेल बिदि द्रेसखौ
औ औ
बिदिनो नों आं गासैबो बिदिनो लाखियाबा हारिनि बिदि नेमखान्थिफोरखौ लाखियाबा बिदिनो गोमालांनो हमगोन नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथांङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। जोंनो साफा साफा बेखौ जुदि ओ लाखियाब्लाथाय बा गानाब्लाथाय बोरै थांनानै थागोन जेनेबा?
औ नोंथां नंगौ
होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नामा
औ नोंथां।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ दे गोजोनथों
औ दे गोजोनथों